हेलौ औ खोनादों न नोंथाङाो माथोखौ अ नोंथाङा माबाफोर हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा दायो
दाथ' आङो ओरैनोसो दंथ'यो नोंथाङालाय माथो खालामदों
आङो दासो जेरना दंथ'यो एसे खामानि मावदोंमोन गरमबो ओंखायनो एसे बार जाथदों बाहेरनि दा नोंथाङा फ्रिमोन नामा
दाथ' फ्रियनो
अब्लालाय आङो नोंथां औ अब्लालाय आङो नोंथांनो मोनसे जाहोनावसो बे फन खौ हरनाय जादोंमोन नोंथां जाहोनानो जाहैदोंमोन आङो नोंथां नोंथांजों एसे सावरायनोसो साननानै बे फनखौ होननाय जादोंमोन सावरायनायनि आयदायानो जाहैदोंमोन औ नोंथां आं फोरमायना होनि एसे दायो आं सावरायगोन आयदायानो जाहैबायमोन बा जों सावरायगोन आयदायानो जाहैबायमोन ओ फालांगि मावनायनि सायाव बा इंराजिनि बेखौ बिजनेस मावनायबो बुङो दा बिनि सोमोन्दैसो सावरायनो आङो बे फनखौनो होजादोंमोन नोंथांनाव
औ औ दा फालांगि बुङोब्लाथ' जेनेब्ला बायनाय फाननाय बेफोरखौनो बुजियो आरो रां खामायनाय आं बेखौनो फालांगि होननानै बुजियो आरो माबाफोर बुस्थु बुस्थु बानायनाय बा फाननाय बायनाय आरो बेजों रां आरजिनाय बेखौनो जोङो फालांगि होननानै मोनथि नोंगौना दा आङो माखासे बिदिन्थिफोर लानोसै जेरै मोनसे दखान जाग्रा दखान जों बे जाग्रा दखानाव बायदि रोखोमनि जेनेबा आलदा आलदा दङ जेरै केकनि दखान बा मेथाइ बेफोरनि दखान
खोनादों ना
औ औ खोनादों
दा केक दखानफोरनिफ्राय जोङो केक फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो
आरोब जोंहा गोबां रोखोमनि आलदा आलदा फालांगि दं आरो जेरै आं बुंनोसै आथिखालावथ' बर' सुबुंफोर बा बर' आइजोफोरा गोबां गोबां रोखोमनि दख'नानि फालांगि खालामगासिनो
आरो नानि फालांगि अमानि फालांगि बोरमानि फालांगि दाउफोरनि फालांगि जोंनि जोंनि आसामाव बुंनो थाङोब्ला अमानि फालांगिखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो बर'फोरनि गेजेराव आरो मोनसेया जाहैबाय दख'ना बिसोर मोननैया दा गाहाय जानानै दं आरो दा बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां रां आरजिनो हायो दा नोंथाङा मा सानो?
ओ नोंथां बुंलांनाय गासैबो खोथाफोरा सैथोआनो ओ दायो आङो नोंथांनाव एसे सोंलु खालामसो सानना दंमोन दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनब्ला आं सोंसैमोन नोंथांनाव।
औ
सोंल'नो जाहैदोंमोन आङो फालांगि एबा बिजनेस गावनिनो खुलिनो सानदोंमोन आंना बिदिनो ओ जोंथिं आर ना।। ओ गामियावहाय इदिनो दै जाया बांसिनानो आरो ओ हायाहाय ओरैनोसो बेखार थाबाय थायो माने आंना ओ दैयानो जाया माने आबाद मावनोबो। बा माइ गायजाया बिदि गोबां खै फोदाव दंथ'यो आरो आं नोंथां।
औ
एसे बोरि हायाबो एसे बुरजायानो दंमोन। दायो बोसोरब्रैबा ओ औ बोसोरब्रैयानो जाबाय बा बोसोरबाखौथ' आङो अम बुंथ'ला ओम दा बिदिनो माइ गायनाय जाया खैबा खेथि खालामबाबो दै मोनैनि थाखायनो थैलांजोबो मैगं थाइगंफोराबो दा बेखायनो आङो सानदोंमोन जे बे ओरैनो थानाय हायावहाय आङो साहाफात एबा गयनि बागान गायनो सानदोंमोन। दा आङो माने बांद्राय ओ नलेजबो गैया बा साफात आरो गयनि बागै। दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? आङो साहाफात बा गयखौ बबे मोनसे बिसोर मोननैनि गेजेराव बबे मोनसेखौ गायबा मोजां जागोन आरो जेनेबा बे आंनि खालि थानाय हायाव
ओं बुंनो थाङोब्लाथ' मोननैबो मोजाङानो दा आंहाबो बारा मानि आइडिया गैया बेनि सायाव।
दा आं बांसिन मानसिफोरखौ गामिफोरावहाय गयफोरखौ नुनाय जायो आरो
गय गायनानै गोबां रां खामायनो हायो माने बिसोरो जेरै सोरहाबा बोसोरावनो से लाखनिबो बारा रां खामायोबा नै लाख गाहाम थाङो जुदि हाफोरा गुवारबा।
औ।
औ। दा नोंथाङालाय माथो सानो?
आङो सानदोंमोन नोंथां जेनेबा आं नोंथांनाव सोंदोंमोन ना ओ। दाथ' नोंथाङा बुंबाय। ओ गोबां मानसिफोरानो गय गायो गोबां रां खामायना हायो गय गायनानै आङो ओ साहाफात गायनानैहाय ओ बिदिनो आङो सानबावदोंमोन जे साफाता मोजाङै थाङोब्ला हायाबो बिदिनो बुरजा नालाय आङो गावनिनो बा ओ गावनि हाख'आबा आङो अबेबा कम्पानिनि आन्दारावहाय ओ मावहैनो बा आङो गावनि निजेनि फेक्टरि अर्गेनिक फेक्ट'रि सापातनि आं खेवनो सानदोंमोन आ मानोना आङो जोबोद खोनानो मोनदों। बा मिथिखायै जानो हागौ आसाम होनबाथाय ओ साव आंलं फैगोरो आसाम होनबा थाय बयबो सापातनि प्रडाक्सना बेनिफ्रायनो बांसिन फैयोबा स यातोर प्रदाक्सनानो आसामनिफ्राय ओ मोनो सापातखौ बिदि होननानै सिनायजोबखायो फुरा दुनियावनो आरोना। ओमफ्राय आङो खोनानोबो मोन ओ सापतनि साप्लाइ एबा दिडिमान्ड बुङो बियो गोलैयाबा खम जानो मोना। मानोना साहापातजों बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि मेडिसिन बानायनोबो नुयो जेरै जोङो ग्रिन टि लोङोब्लाथाय ओरैनो मोदोमनि सबिफोरा एसे खमायनाय नुनो मोनो। जोङो ओ सानफ्रामबो बेबहार खालामबाय थाबा ग्रिन टिखौ बिदिनो आरो रोखोम रोखोमनि बानायो जेरै ब्लेक टि बुङो। ब्लु टि बुङो रेड टि बुङो। दा बेफोरो फुरा अरगेनिक आरोना सापातजोंनो बानायनाय। ओंखायनो आङो सानदोंमोन सापातनिनो फेक्टरि खुलिनोसै नामा सापात खौ गायखांनानै बिदिनो साफ फादथ' बोसोरथाम बोसोरब्रै बा बोसोरबा हमना ला बेसेयावनो खा नाय जाहैगोन ओ दा आङो बेखौनो बुंनो सानदोंमोन नोंथांनिसिम।
उम
दायो नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंगोन नामा?
दा ओरैनो साहापातनियावहाय बेसेबां? रां आरजिनो हायो जोङो।
दायोथ' आङो खोनानो औ नोंथां साहा आफाद फालांगियाव ना? बिदिनो ओ आं दायो बुंनाय बायदिब्लाथ' जेरै- ओ अर्गेनिक पेकिं खालामनानै साप्लाय हरबाथ' गोबां जों रां आरजिनो हायो। बा बिदिनो जोङो सापाादखौल' बिलाइखौल' खानानै जोङो साप्लाइ हरोब्ला बा बिदिनो सेरावहाय ओ थ्रिस थाखा मोनोना सल्लिस थाखा मोनो बिदि आं खोनानाय मोनदों। दा बेनोसैमोन आरो नोंथां।
दा अब्ला नोंथाङा सानदों जुदि नोंथाङा खम समावनो रांखौ खामाय फैनो लुगैदोंब्ला साहापातनि फालांगिया साबसिन जागोन खोमा मानोना जोंहा गय बिफांनि फालांगि खालामोब्ला गया देरनो थाखाय एसे सम नांगौ नामा आरो जोंङो बोसोरावसो खनसे खामायनो हायोना गयनिफ्रायथ
औ सैथो नों दंनायानो नोंथां ओ
जोंहा साबसिन जागोन बादि आं नुहुरो। मानोना गयआ गय बिफाङा गावनो देरनो थाखाय टाइमबो नांगौ आरो जोंङो गय बिफाङा फिथाइखौ बोसोराव मानि खम सेल होयो ना। दा जों बोसोराव बेखौ खनसेल फाननानै रांखौ आरजिनो हागोन। दा साहापातखौ गायोब्ला गयखौ जेसेबां फानदों बेनि गोबां गुन जोंङो बां सिन गोन होननानै आं सानो
औ नोंथां अब्लालाय नोंथाङो आंङो सापातखौनो गायनांसिगोन ओ बिदिबासो साप साबसिन जासिगोन ना नोंथां
औ बेनो नोंथांनि थाखाय गाहाम जासिगोन आंबो सानो दा नोंथाङा नायदो मोजाङै बोथोरफोर हाखौ बोथोरखौबो मोजाङै नायदो बबे समाव गायनांगौ नोंथाङा मोजाङै नायनानै बे फालांगिखौ जागायजेनबानो जाबाय
औ नोंथां औ सैथो अब्लालाय आंङो सापातखौनो गायसै नोंथां नोंथांनिफ्राय आंङो जोबोद सोलोंथि मोनबाय दायो नोंथाङा जि मोजाङै फोरमायना होबाय आंनि सोंलुखौहाय दायो आंङो बे समावनो दोनथनाय जासिगोन नोंथां आंना खामानियाबो दंमोन एसेनै
औ दे नोंथां बिदिब्ला औ गोजोननाय थाबाय